औ
मा खालामदो नोंथां
अ नोंथां आं ओरैनो दङो
अ औ नोंथांनो आं कल औ फन हरनायनि जाहोना बेनोदि आं नोंथांजों मोनसे बोथ्रा सावरायनो थाखायसो हरनाय जादों नोंथां
नंगौ नोंथां
सावरायजागोन नामा नोंथां
माहोनदो
नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनोसो फन हरदोंमोन नोंथां
औ मा बाथ्रा सावरायनो
जेनबा काति गासा फोरबोखौ माबायदि खुङो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओम ए काति गासाखौ खुंनायाव गिबियावनो जोङो नेम बिफां लाइफांफोराव जोङो जिगाब जिगाबखौ जों माने फाननानै बिदि थननानै आरो जोङो मिरायनानै बिफाङाव खायो
औ औ
बिफाङाव खायो ओमफाय गासै बिफाङावनो खाजोबो आरो
औ औ
बिदिनो ओमफाय उनाव बे बिफाङाव बे थालिरनि दना ओमफाय थुख्रा थुख्रा हानानानै इ गुसुं गुसुं बेफोरबायदि हानानै जों बेखौ मोनसे आरुंजों खायो आरो बे फाङाव खायो खानानै
औ औ
बिदि साथि लगायग्रा दना दानो जोङो थालिर बिफांनि ओमफाय बेयाव जों साथ थि लगायो बे साथि लगायनायाव जोङो बे साथि लगायनायाव ओ नारें गय गोरलै फाथै बायदिसिना होनानै जोङो माने बावो आरो।
औ औ।
बिदिनो जों कारति गासाखौ बाउनाय जायो।
औ ओ नोंथाङा नोंथा नोंथाङा बे खाथि गासायाव नोंथाङानो बावो ना नखरनि सोरबा बो होबावयो नोंथां?
बे काथि गाासायाव बे काथि गासाखौ आंबो बावो ओमफाय नखरनि गासैबो ज' जानानै बावो आरो जों।
उम।
ओमफाय बे काथि गासायाव दुब्लियाव फोथाराव माइ गेजेराव लांनानै उम गन गंसे गन थंसे थुनानै बेयाव थि लगायो आरो।
औ औ।
जाहाथे जोंनि माइफोरा मोजाङै बुरजा जाना थायो।
औ औ।
बुरजा जानो हायो बेनि थाखाय जोङो बे माइयावबो लांनानै जों बाउनाय जायो आरो। उम नों थांमोननिथिं माबायदि
मा होन्दों नोंथां?
नोंथांमोनथिं माबायदि फालिनाय जायो बे काति गासाखौ?
जोंनिथिंबो थिग नोंसोरनि बायदिनो फालिनाय जायो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बिदिनो गिबियाव बुंनो थांब्ला उम बे खाथि गासा फुजाया जेनेबा जोंनि गय गोरलै माइरं गोरलैनि थाखाय खुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
ओ गय गोरलै जेनेबा गय गोरलै माइरं गोरलै नङा देसुन नों थां जेनेबा बै माइ गोरलै औ माइ गोरलैफोरनि औ बिदिनो जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दोङो दि
औ
बिदिनो बै जिगाबफोरखौ जोङो एसे मेरायनानै गय बिफांफोराव नारिखल बिफांफोराव खायोब्ला जोंनिया फिथाइफोरा थायो माबायो बिदिनो फोथायनाय दङ आरो नों थां बिदि। ओ बेनिफ्राय जोङो गय गोरलैखौ माने जोंनिया नेमा आगोलनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय एसे फोथायनाय दङ आरो गय गोरलैनि बिदि खाथि गासा पुजा होबासो बे गय गोरलैखौ मोनजायोनो बिदि होनना फोथायनाय दोङ आरो बि बिनिफ्राय
बे नियमखौ दाबो सोलिनाय नुनो मोनो ना?
औ बे नेमखौ दाबो सोलिनायखौनो नुनो मोनो नोंथां बांसिनानो।
औ
बेनिफ्राय जों बेखौ थोगि होनो थाखाय गरलि गय गोरलैखौ हानो। ओमफाय नारें बिदि बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ लानानै जों थोगि होयो। बेनिफ्राय जोङो ओ नालेखर बिफां गय बिफां बिदिनो लामाफोराव मायबाफोर बि फां थायोब्ला बे माबा थोगिफोरखौ बिनि बिफाङाव खानानै होयो। थालिरनि गस्ला माबायाव दुखायाव दनायाव ओमफ्राय ओ जोंनिया बिदिनो मोना जेनबा सान हाबहां समाव बिदिनो गय जरासे फाथै जरासे आरो नारेंफोरखौ फिथाइ सामथाइ फोरखौ लानानै जोङो फोथार फारसे माइ ओंखारसि थांनानै थोगिलाङो आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो बे थोगिफोरा उनाव ओ नआव फैनानै जेनेबा गामिनि मानसिफोरा बिदिनो थुगि जानो फैयो न'खर न'खर
औ
बिदिनो थुगि जालायो
औ
ओमफ्राय जों ओ गोदो गोदाय जों ओ उन्दैफोरा उन्दै बैसोआव जेनेबा बिदि लामा सामा थुगिनायखौ बिदिनो जोङो बे लामाफोरनि गयफोरखौ खावना लाबनाय बिदि इ दि हुदा दोङो आरो नों दा उन्दै समाव उम पाय नोंथांमोननि थिग बेबादि माबाफोर बिदि दोङो नामा नेमखान्थिफोर माइ गोरलैफोराव थुगि होनाय बिदिधँ
औ औ दङ औ दङ नोंथां ओ जोंथिंबो ओरैनो माने मोना मोना समावसो थायोना मोना मोना समावसो मोनाबिलि मोनाबिलियावसो जों माने बे बे काथि गासाखौ जों फु फालिनाय जायो आरो
औ औ
मोना मोनाबासो जोङो लामायाव साथि लगायो लामानि बिफाङाव बेयाव साथिल' मायो ओमफाय बारियाव लगायो बारियावबो जों बिदि बावो आरो साथि लगायनानै बाउनाय जायो। ओमफाय जों मोसौ गलियावबो मोसौफोरनि थाखायबो माने एसे माबा जानाय जायो नालाय माने मोसौ गलियावबो जोङो बावनाय जा जायो। साथि लगायनानै
उम उम
गोरलैनि नामाव गय गोरलैनि गय गोरलै नारें बायदिसिना बुट गाजि बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय बाय बायदिसिना होनानै जों बावो आरो
औ ओ बिदि ओ फुजा होनायाव नोंथांमोननियाव जेनबा नखरनिफोराल' बे थुगिगौ जायो ना गामिनि सुबुंफोराबो फैयो नोंथां थुगिखौजानो
बेथ
बोराय बुरैै उन्दै गेदेर बैसो ओ जो ओ गासिबो फैयो आरो गासिब बो फैयो नखर नखर जानो थाङो
मा होनो नोंथां औ ओ नोंथांमोननि थिं नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनबा नोंसो जेनेबा जोंनि बरफोराल बिदि खाति गासाखौ खुङो ना गुबुनफोराबो खु
औ औ औ बे खातिगासा खौ जोंनि बरफोराल खुङा ओ बेयाव असमिया फोराबो खुङो आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्राब असमियाफोरा बिसोरबो खुङो आरो काथिगासाखौ जोंनि बायदियैनो नियम नियमै बिसोरबो खाथि गासा खौ फालिनाय जायो जों जेरै बायदि साथि लगायो बावो बेफोरबायदिनो बिसोरबो ओम बेफोरबायदिनो बिसोरबो मोनाबिलियाव थांना मोनाबिलियाव माइ फोथाराव थांनानै बिसो सोरबो साथि लगायहैयो जाहाथे गावनि धन सम्पथिफोरा बारायो
ओ बेनिफ्राय नोंथाङा आं नोंथांनिफ्राय औ नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथा मिथिनो लुबैदों जे जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो गय गोरलैखौ थुगि बावनानै जायो ना बिनि आगोलनिफ्रायनो जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां ओ बे गय गोरलै बेयाव थगि होखांनानै थोगि होखांनानै जायो गय गोर ना बिनि थोगि होयैनि सिगां जायो नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावथ' आं नुनाय बायदिबा गय गोरलैखौ माने गय गोरलैखौ बावखांनायनि उनावसो जायो आरो जोंनिथिंजाय। बेफोरबायदि नुनो मोनो। आङो मानोना बुंनाय बुंनाय जादों आरो माने गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों नुबोदों जे गय गोरलैखौ बावागौ मानि जानो मोना जाब्लाथाय खुगा खायलें जायो। माबा जायो बिदि होननाय खोनादों आरो बेनि थाखायनो जोङो बावनानैसो
गोदो गोदायनि औ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना
औ औ औ अ' आबौ आबैमोनानो गोदो गोदाय होनखादों नालाय जे गय गोरलैखौ बावा गौ मानि जानो मोना। जाब्लाथाय खुगा खायलें जायो। नङाब्ला मायबा जायो बेफोरबायदि गोबां होननाय खोनादों बेनि थाखायनो जों गय गोरलैखौ बावग्रोयो बाव उन्दुनायनि उनावसो जों माने जानो हायो आरो।
अ' बिनिफ्राय नोंथां बिदि बुंनायफोरा दाबो सोलिबाय थायो ना गोदो सोलिनायानो?
ओ दाबो सोलिबाय थायो बेबायदि बेबायदि बुंनाया। नाथाय दानि आथिखालनि मानसिफोराथ एसेबां माने गोदो गोदायनि बाथ्राखौ एसेबां मानिला नालाय। बेनिखायनो बारा एसेबां मानिनाय नुनो मोनला आरो दानिया। खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों खोनादोंना नोंथां खोनादों?